अ नोंथांजों दसे रायलायनो सम मोनगोन नामा?
औ रायलायनो हागोन नोंथां आङो दायो फ्रियानो दङ।
अ बिदिब्ला जों ओ नों नोंखौ मागोनि सायाव ओ मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन आङो सोंनो हागोन ना?
सोंनो हागोन नोंथां।
अ नोंसोरनिथिं मागो फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो?
जोंथिं मागो फोरबोखौ ओरैबायदि फालिनाय जायो ओ मागोनि ओ से थारिखखौ जोङो ओ
अ
गोदोनि नेमखान्थि बायदियै जोङो जानाय ओ बे हाबाफारिखौ लायो। ओ बेयाव जोङो
औ
नेम बायदियै गोदोनिफ्राय ओ दुब्लियाव लावखार ओंखार जानायाव जों ओ दुब्लियाव लावखार ओंखाम जानायाव जोङो बेयाव ओ फिथाइ इदिनो फिथा लावदुम फिथा गोलाव बिदि सावनानै जायो आरो बिदिनो बेथर आखाइनि
गोबां बेदर बाहायनाय जायो इदिनो ओ बर'नि संनाय जौ गिसि जौ गोरान बेखौ बाहायनाय जायो ओ जोंनि साइदाव आरोना नोंथां।
अ
ओ बेखौ जोङो ओ ओ आरो बे मागोआव जोङो ओ बर'आव मा होनोमोनथाय ओ
बे न' लुनायखौ बेलागुर होनो
औ बेलागुर बेलागुर न' लुयो बेलागुर न' लुनानै ओ सावनाय जायो आरोना फुंनि थाम रिंगा बा ब्रै रिंगायाव जोङो सिखारनानै दुगै लोबै बेखौ सावनाय जायो बेखौ सावखां एरिखां जोङो गाव गबागाव न'आव फैनानै न'आव फैनानै फिथा सौराइ बिदिनो जायो आरो नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथाङाबो बेलागुर सावनायखौ खाथियैनो जेनेबा नुफेरबाय जानांगौ नोंबो अ बिदिब्ला दायो गोदोनि मागो खुंनाय मागो फोरबोखौ फालिनाय खौ लानानै दानि आरो मागो फोरबो फालिनाय बेनि सायाव माबाफोर सोलायनाय नुनो मोनदों नामा
औ गोदोनि मागो फोरबो खुंनाय दानि मागो फोरबो खुंनाय गोबां सोलायनो हमबाय नोंथां जोङो
अ
बावसो बुंलांनाय बावैसो सिगाङाव बुंलांनाय जों मोनायाव बेलागुर ेजाव ज आथिखालाव जोङो बेलागर न' लुनायखौ न आजिखालि सानावनो माने दुबलि गेजेराव बिदिनो रायजो दंफां सायहा गायगु'लायनानै ओरै साउड बक्स बायदिसिना दाम
बिदिनो बेदरखाय जायो बिदिनो न' सावलायनाय माबा नेमखान्थिया गोमालांबाय गोदान सोलायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो जोंहा
औ सोलायनाय होनोबा दायो दायो बांसिन माने सोलायनाय माने नोंथाङा आंनि नोजोराव गोग्लैनाय मथे मोनसे सोलायनायखौ आं बुंनो सानदों नोंथाङा बेखौ बुङाखै नालाय दायो माने दा मागो फालिनायाव गोदोथ' हमनानै मानला दंफांफोरा बांसिन फिथाइ थायनायनि थाखाय जिगाबजों नङाबा माबा मोनसे माबाजों माबायाव गय दंफां खान्थाल दंफां बायदिसिना फिथाइ थायग्रा दंफांफोरावहाय जिगाब खानानै माबानायनि जेनेबा फिथाइ बुरजा थायनायनि थाखाय मोनसे फोथायनानै खानाय दंमोन फुङावहाय सिखारनानै माने दुगै लोबै माबा बे माबाखौ माबायो खायोमोन अब्ला बे खौहाय दायो नुनो मोनगोन ना मोनला नोंथांनि बायदिबा
औ नंगौ नोंथां बेखौ नुनो मोनो गोदोनिफ्राय जोंनियाव नेम बे नेमखौ फालिनाय दङ
खोमसियावनो रावबो नुयैयावनो जोङो माने जोंनि बर' लेखाफ्राव लिरनाय दङ बेयावनो जोङो बेखौ खानाय जायो। जा बिखुङाव सासे गथ' बानानै एबा जायखिजाया गथ' बानानै बेखौ जिगाब खानाय बा दिरुं खानाय बिदिनो गय नारेंखल थाइजौ बिदिनो बायदिसिना बिफां लाइफाङाव बिदि खानाय नेमखान्थिया दाब दङ जोंथिंबो सोलियो। बिदि खायोब्ला माने फिथाइफ्रा बुरजा थायो गिदिर गिदिर जायो होननानै दासिमबो बे फोथायनाया दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथ' दहाय बुंलांबाय। माखासे मागो समावहाय ओ माबायाव मा होनो एक थारिखाव एक थारिकावहाय बेलागुर सावनानैसो फिथाखौ जायोना। ना बेलागुर सावनायनि सिगांबो फिथा जानायनि नेम दङ आरो माबा म मागोनि थाखाय फिथा लारु बायदिसिना बानाय नालाय बेखौहाय माब्ला फिथा गुन्दैखौ देयो। एबा माब्ला बेफोरखौ थाग थियारि खालामनानै बानायनाय जायो आरो सोर बानायो बेफोरखौ।
मोजां सोंथिया नोंथां। ओ जोङो जेब्ला से थारिख बा से थारिख खालि जोङो बेलागुर जागोन। बिनि से थारिख जायैनि सिगां जोङो बेलागुर न'खौ लुनाय जायो आरो बे से थारिख जायैनि सिगांनो सानाव सानावनो जेनेबा न'खरनि बिमा गाहाय एबा न'खर गाहायफ्रा ओ अन गुन्दै देनानै लायो माइब्रा माइरंनि माने माइरंखौ देनानै उन गुन्दै देनानै लानाय बेखौनो जों नुनो मोनो आरो नोंथां माने बेखौ खौ मोनाबिलियाव एबा फुङाव से थारिखनि फुङाव सावनाय जायो जेब्ला बेलागुर जायो हराव ओइदिनखालि बेखौ जानाय जाया।
अ बेलागुर सावखालि माने फिथाखौ जानाय जाया।
औ माने बेलागुर सावखांनायनि उनावसो बेखौ जानाय जायो नोंथां।
अ बिदिब्ला फिथाथ' फिथाखौथ' बायदि रोखोमनि बानायो। नोंसोरनिथिं माबायदि फिथा बानायो माइब्रानिल' बानायो ना। माथानिबो बानायो ना बायदिसिना गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो बानायनाय जायो एसे खोन्थाहरनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ जोंथिं सरासनस्रायै माइब्रानि बानायो माथानिबो बानायो। ओ माथानि बुङोब्ला आं माथानिखौ बांद्राय आइडिया गैया नोंथां माने जोङो बेफोरखौ बांद्राय बाहायफेरा नालाय माइब्रानि बुङोब्ला जोङो फिथा लाव लारु बिदिनो फिथा लावदुम बिदिनो नारेंखल होनानैबो बानायो आथिखालाव नारेंखल बिदिनो गोबां गोबां ओ कालारनि माबा लगाय लायनानै बानायनायखौ जों नुयो आरो नोंथां।
अ। आरो फिथा बानायनाया नोंथांनि बायदिब्ला गोदोनिफ्राय दानि फिथाफोरा माबा सो सोलायनाय नुदों नामा नोंथां
बानायनायावथ' इदि इसिग्राब सोलायनायखौ नुनो मोनाखै नोंथां नाथाय आथिखालाव जुगा सोलायनायजों लोगोसे आथिखालनि सुबुंफोरा फिथाफोराव माने थावनायनि थाखाय गुबुन गुबुन मुवा बेसाद माने लगायदेरो जेरै ओ फिथाखौ समायना नुनो थाखाय बेयाव ओ जाग्रा रं बेखौ मिक्सार खालामनाय जायो गोदोनि दिनाव बेखौ बाहायनाय जायामोन आं गोदोनि दिनाव नारेंखलजों बानायनायखौ आं मोनजाफेराखैमोन नाथाय आथिखालाव मोनजायो बिदिनो गोबां गोबां फिथाइ सामथाइफोरखौबो लगायनानै आथिखालाव फिथा फिथा गोलाव इदिनो गोबां फिथा लावदुम बायदिसिना फिथा नाम दङ आं बेखौ मोजां मोनथिजोबा नोंथां नाथाय बेखौल' एसे सोलायनाय नुनो मोन्दों।
औ फिथायाव रं फुननाय बायदिसिना आरो
नोंथाङा खोनादों ना हेलौ हेलौ ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय ओ जोंनि समाबो जानानै फैबाय ओ दायो दोनथ'नोसै नोंथां